हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा औ औ खोनादों नोंथांजों आं माने माने दान्दिसे सम माने दसे सम नों थांजों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने आं कल हरनाय जादोंमोन आरो न'
औ औ
औ सावरायजागोन ना
औ हागोन
ओं होमबा जोंनि जिउनि थांखिनि बागै सावरायनोसै
औ औ जागोन
जागोनबा ओ नोंथाङानो उम नोंनि जिउनि थांखिनि बागै बा जोंनि जिउनि थांखिनि बागै एसे फोरमायना होलांगोन होदो दे नोंथाङानो
ओ बुङोब्लाथ' जोंनि जे ओ थांखिखौ मारै लानांगौ एबा मारै मानांगौ ओं इखौहाय आंनि जे मोन मोनदांनायावहाय ओ मोनदांनायखौहाय एसे फोरमायनोसै आरो नोंथांनो ओ जों जोंनि थांखि होनब्ला जोङो ओ उन्दैनिफ्रायनो जोङो फरायो फरायनानै ओ जेब्ला जों उन्दै समनिफ्राय फराय रायनानै जेब्ला जों एइट क्लास मोनो ना एइट क्लासनिफ्राय जोंहा ओ बुहुत मान ने ओ गावनावहाय मोनसे ओ थांखि थानांगौ आरो बैफोर थांखियानो जाबाय ओ नोङो इयुनाव माने साक्सेस जाहैनो हानाय सोरबा खायफा ओ माने बै समावहाय उन्दै समावहाय ओ आथिखाल ओ आजिखालिथ' ओन्दै जो बे जा जायो नालाय ओ क्लास एइट ओ सेभेनसिम फरायनाय गथ'फ्रा नाथाय खायस फोरनियावहाय ओरैबायदि जायो दि ओ ओ थांखि ओ जिथु थांखि निजेनि थांखि इखौहाय खायसे गथ' फ्रा ओ माने आं मा थांखियाव थांनांगौ एबा आं मा थांखि लानांगौ गावनि लाइफआव आं मा थांखि खालामनो मा थांखि लानानै फरायलांनांगौ ओइफोरखौ माने ओम मा माखासे ओ स्टुदेन्ट एबा गथ'फ्रा सानस'नो हाया जायो ना थाइ ओ क्लास ओइदनि अभार माने ओ नाइन टेनइ ओइद इदि आरो इलेभेन इदिनि सम जाहैबाथाय बिदि क्लास मोनहैबाथाय गाव गावनि मोनसे ओ साननाय थायो माने थांखि थायो माने उम उम जैहत स्टुद स्टुडेन्ट लाइफआवहाय आरो जे आङो बेखौ फरायनानैहाय मा थांखि लाबोब्ला मोजां जागोन बेफ फोरबायदि माने मोनसे गिदिर गिदिर थांखि गावनि सिमां माने इफोर माने मोजां जायो आरो माने बैफोर थांखि लानाया बै क्लास टाइन टेन ओइट बेफोर टाइमावहाय माने बुहुद माने थांखि लानाय जायो आरो बिदि समावहाय बैफोर थांखियानो जाहैबाय माने नोङो निजे मा फरायनानै जेनेबा नोङो जेनेबा इक'नमिक बायदिसिना पलिटिकेल लाइन माबायदि फरायनो गोसो ना डाक्टर जानो गोसो बैफोरावनो नोङो एसे साननानै माने नोंनि जिउनि थांखि एबा जाय नोङो जानो सानदों बै थांखिखौ नोङो मोजाङै ओ टारगेट लानानै फरायनानै ओ नोङो बै थांखिसिम होसोलांबाय थानांगोन आरो जेसे गोबां स्ट्रागोल खालाम माने नोङो ओ बै थांखिसिम नों होसोलांथारनांगोन आरो जिखुनु नों खस्थ' मस्थ'बाबो नोङो ओ नोंनि फरायनायखौ गारालासिनो एब्ला नोङो
लांदां
आङो बिसेखिनियाव फरायनांगौ औ होननानै नोंनि जेनो साननानै लाबाय थानांगौ आरो आङो बैसिम थांखि ओ बै थांखिसिम सहैनोबा आं बे स्ट्रागोलखौ आं खालामखानांगोन आं खस्थ' मोनखानांगोन नानै नों निजे सानबाय थानांगोन आरो आरो ओ थांखि लानानै ओ जुदि नोङो फरायाब्ला अब्ला नोङो बैफोरनि बागै एसेबो गुबुनावहाय मोनसेसो आयदा सोङाबा नोङो ओ लामा ससेयाव बेहाय आनदायनोबो हागौ आरो निजेनो मालायनि एसे हेल्प ल्प लानांगौ आरो माने गोरों गोरानि सायाव हेल्प लानांगौ जेनेबा नों सोंस्ल' बायनांगौ आरो माबायदि फरायबा माबायदि जागोन बै साबजेक्ट लाबा माबायदि जागोन अब्ला आं आं बै थांखिसिम सहैनोबो आं माबायदि डिसिसन लानांगोन एब्ला अब्ला आं माबायदि फरायनांगोन अब्ला आं माबायदि बै थांखिसिम लानानै मोबा होसोलांनोबा आं माखौ साबजेक्टखौ एबा आं मा थांखिखौ लानांगोन आं बबे लामाजों खारनांगोन माने बैफोरखौहाय नोङो एसे गोरों गोरानाव सोंस्ल'बाय थानांगोन आरो अब्ला नोंनि थांखिसिम थांनो थाखाय ओ एब्ला सोरनिबा थांखिसिम थांनो थाखायालाय नोङो ओह इजियैनो हागोन आरो बैफोर ओ नोङो ओ बैफोर खामानिखौ मावलांफाबाय थायोबा
औ
अब्ला जोङो ओ मोनसे थांखिसिम होसोलांनो बा एबा मोनसे थांखिसिम थांनोबा जोङो बुहुत खस्थ'ओनि गेजेरजों थांनाय जायो नब्ला न नङाहोनब्ला जों सानो आरो बेबादि नाथाय ओ जे ब्ला नोङो बैफोर खस्थ'खौहाय नोङो ओ जेब्ला सान नोंनि थां खिया जाफुङासै अब्ला नों ओ सानो जे ओइ आं बिदि माबाखौनो मावनानै जाग गोन ओ बिदि मावनानै जागोन होननानै सानो नाथाय मोनफ्रोमबो ओ ओ जिथु थांखिना बैफोरो माने ओ मोनसे टारगेट जानां नांगौ एबा मोनसे मोजां माने इबायदि ओ गोथों जानांगौ आरो माने जिहथु नोङो गु ससा ससेयावहाय ओ गोग्लैना थाहैया बेफोरबायदि जानांगौ आरो
औ
अब्ला नोंथाङा गाव गावनि थांखिनि हिसाबावहाय ओ मा मा मा मा मोनथिना मोनखो जेनेबा निजे थांखि लानाय एबा गुबुनफोरखौ थांखि लानायखौ मा बा मा नुनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ आंबो बे माने थांखिनि बागैनो एसे गिबिनिफ्रायनो फोरमायलांसै नोंनिसिम माने आंनि दा आं रोंगौथिखौ आंनि रो माने दा जा आं हमना मोननाय बेखौ आं एसे फोरमायनोसै नोंसिम ओ गिबियावनो बुङोबाथ' जों उन्दै समनिफ्रायनो गोबां सुबुंखौ नुयो जों उन्दै समनिफ्राय माने थांखि खि माने उन्दै समनि साननायखौथ' आरो मा बुंनो ओरैनो बिदिनो सिम्पोल सानो माने उन्दै समनिफ्रायनो थांखि थायो होनना बुंनो हायो खायफा खायफा सुबुङा माने उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानि माने नाजानायाव माने खायफा सुबुं माने थांखि थाखायो उन्दैनिफ्रायनो माने बिदिनो बिमा बिफानि बोसो बोसोनफोरजों लाना बोसोनफोरखौ लानानै माने मोनसे थांखिसिम माने थांथारगोन आं होननानै नाजानाय थायो। उन्दै समनिफ्राय जोंहा गिबियाव माने मोनसे थांखिजों थांगोन होनना नोंहा ओ माने नों हमना ला जो ओ डाक्टार इन्जिनियारफोर जानो गोनांब्लाथ' नोंहा गोबां माने फरायनांगौ जायो नालाय। बिदिनो नों उन्दै समनि फ्रायनो मोजां बोसोन होनानै नों गावनि ओ न'खरनि सुबुं बा इदिनो फिसाला फिसाजो- फंबाय-बिनानाव बिदिखौ माने मोजां फो बोसोन होनानै फोरोंखानो हायोबा माने थांखिम सहैयो होनोबा हायो नालाय माने बिदिनो औ गावनि माने थांखिखौ जों न'खरनि माने बुंनायजोंसो माने सिमांखौ नुयो नालाय। गिबियावनो जों उन्दै समनिफ्राय बे बेखौसो बिसोरनि खुगानिफ्रायसो खोना खोना माने जों मा थांखिखौ लागोन बेखौ जों डिसाइद खालामो नालाय। ओ इदिनो जोङो बे उन्दै समनिफ्रायनो जों खायफा खायफा सुबुंखौ माने थांखिजों माने नाजालांनायखौ नुनो मोनखायो। बिदिनो जों थांखिखौ बुङोब्ला- थ' नों जेरै बुंदों जाबाय क्लास ओइट नाइन बा जि इवा दाइन खोनो बुंनो था दाइन थाखो बा गु थाखो बेफोरनिफ्राय जोंहा साननो हानाय मेलेमा बांसिन जायो होनना बुंदों।
ओ
बे बाथ्राया नंगौ गोबां सुबुंखौ नुयो बा इदिनो खायफा खायफा माने एभारेज स्टुदेन्ट फोरफोरखौ माने इदिनो नुनो मोननाय जायो। जाय सुबुंफोरा माने जोङो माने इदिनो गु थाखो बा जि थाखोसोनिफ्राय जों साननायखौ नुनो मोनो। नाय जायो माने गाव डिसिसन लानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बिदिनो जों माने डिसिसन लाखांनायनि उनाव बिदिनो जों नाजानांगौ गोबांनो। नाजाबासो जों जाफुंसारनो हायो नालाय। जों जाफुंसारनो थाखाय ओमफ्राय जोङो माने उन्दैनिफ्राय फरायखाबोबा मोजां जायो आरो इनखायनो जोङो माने गेजेर ससेयाव माने जे आं बे थांखिखौ लागोन होननानै नाजाबा' माने माने खस्थ' मोनहैनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो जोङो बुं जे नोङो गिदिर माने गिदिर सुबुंनि बोसोन लानांगौ होननाया औ थारैनो नोंगौ बिदिनो जों दा दा बिमा-बिफानि दा बोसोन लानानै जों माने दावगालाङो नालाय। इदिनो गिदिर सुबुंफोर माने बिदिनो गिदिर गिदिर फरायनाय बा बिदिनो नोंनि बिदा फंबाय-बिनानाव बिदा फं बिदा बिब बिनानै होनांसिगोन बिदा-बिब' बा नोंसि बिनि बिमा-बिफा इदिनो गिदिर सुबुंनि माने बोसोन लाबा मोजां जायो जोंहा माने आरो गिदिर सुबुं थायो नालाय गोरों-गोरा गामिनि गिदिरफोर थायो बिदाफोर इदिनो गोरों गोरों सुबुं थायो बिसोरनिफ्राय बोसोन लानांगौ। जा बिसोरनि बोसोनखौ माने गो माने बिसोरनिफ्राय बोसोन सोंनांगौ। माने आरो बिसनि बोसोनखौ खोनासंनानै माने दावगालांनो माने एसे सुबिदा जायो आरो जोङो माने जिउसिम माने जोंनि थांखिसिम मोनहैनो थाखायथ' जों गोबां माने खस्थ' खालामखानांगोन। जों खस्थ' नङा खस्थ' खालामखानांगोन बिदिनो जों उन्दै समनिफ्राय नाजाबोयोबा आरो बेबो एसे गोरलै जाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जोङो माने थांखिसिम सहैनो थाख थाखायबोथ' जों गोबां गिदिर इदिनो फरायनांगौ जायो जेरै डाक्टार इन्जिनियार फरायनो थाखाय जों डाक्टार फरायनो थाखाय जों साइन्स लानांगौ बिदिनो इन्जिनियार फरायनो थाखाय आइ टि आइ लानांग आइ आइ टि लानांगौ बेफोरबायदिनो जों माने मोनसे थांखि खौ माने जों उन्दैनिफ्राय लाखायोबा माने मोजां जायो आरो जोंहा माने जों बिमा बिफा जायो जाय बिमा-बिफाफोरा माने जोंनि बिमा-बिफाफोर बिदिनो बिमाफोरा माने उन्दैनिफ्रायनो मोजां बोसोन होलांबा जोंहा थांखिसिम मोनहैनो एसे गोरलै जायो आरो बिदिनो बुङोबाथ' गोबां थांखि थांखि दङ बिदिनो सुबुंफोरा गोबां थांखिजों थाङो जेरै खायफा खायफा सुबुंना इदिनो डक्टार इन्जिनियारल' नङा इदिनो सोरबा खायफा सुबुङा बेलेग साख्रि बिदिनो बा सोरबा बिजनेसमेन बिदिनो गिदिर गिदिर पलिटिसियान फोर जायो बिदिनो औ बिदिनो माने बै माने थांखि लानानै दावखोलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। औ आरो बिनि अनगा यैबो आरो माबा बुंबावनांगौ दं आं बारा
अ अब्ला अब्ला जोंनि माने थांखिया बहुद रोखोमनि दङ होमब्ला खायफाया बिजनेस लाइनाव थाङो खायफाया डाक्टर इन्जिनियार खायफाया साख्रिनि डिफेन्सनि बागै खायफाया ओ माने जिखुनु मानसिनि थांखिया माने नोङो जानो थाखाय बैफोर थांखिसिम होसोलांनो थाखाय नों एसे माने गिदिर मानसिनि एडभाइस नांगौ एबा माबा देरखानाय मानसिनिथ' बारा एडभाइस नांगौ आरो' नङा होमबा ओ जेनेका ओन्दै मानसिनि थाखाय एसे एडभाइसनि गोनांथि जायो आरो अब्ला जोङो बैफोर थांखिखौ होसोलांनो थाखाय जोङो बहुद स्ट्रागोल खालामनांगौ नङा होमबा जायखौहाय जोंओ जायखौहाय जोङो ओ जि समावहाय जोङो बै थांखिखौ होसलांनो थाखाय जोङो जि समावबाबो जोङो खस्थ'खौ जों लानांगोन आरो खस खस्थ'खौ जों नुनो मोनो आरो एसे माने एसे एनै खस्थ'खौ जों मोनखानांगोन नङा होमबा आङो बैफोरखौ नुहरो आरो।
औ माने जोङो माने मोनसे जायगासिम माने थांनानै साकसेस जानो गोसोबथ' जों गोबां स्ट्रागोल खालामनांगौ नों जेरै बुंदों बिदिनो माने दसे समाव जों सौहैनानै जे आं ससे सहैनानै जा हाला बिदि होननानै फासनानै थाबा जोंहा बा साक्सेस जानो बिदि बेनि थाखायनो माने गोबां नाजानाया थानांगौ माने खनसे नङा खनसेथ' बिदि नाजाबाय थायोबा जा जाफुंसारनो हायो बेनि थाखायनो माने जों नाजाबाय थानांगौ आरो जोंनि थांखिसि मोनहैनो थाखाय। होमबा नोंथांनिसिम मोनसे बुंनायाव माने जोबोद ओम थारमाने टाइमबो जाबाय नालाय जों डाइरेक्ट दोनथ'नो हासिगोन खोमा माने नोंथांनिफ्राय गोबां माने बिदिनो बाथ्रा मिथिना मोनबाय जों माने बोरै जौगालांनो हायोबा थांखिनि बागै बा मा सुबुंनि थांखि थांखिया गोदोनिफ्रायनो माने थाखानांगौ बेफोरबायदि मोनसे नोंनिफ्राय मिथिना मोन बाय नोंथांनिसिम आमबा बे खिनिआवनो जों बेखौ जों दसे दान्दिसे स सावरायलायनायखौ बेखिनिआवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे नोंथां।